हेलौ
औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
बोरैहाय दङ?
आंथ' मोजाङैनो दं नोंथां।
औ औ आंबो मोजाङैनो दङ नों थां बिदिब्ला आङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो औ नोंथाङा सम दङ ना?
औ सम दं दे सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै। नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
बिदिबां आं नोंथांनि गिबियाव बे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायग्रोनोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओंखामनि अनगायैबो माने गुबैयाथ' ओंखाम नङा होमबा बिनि अनगायैबो माने गोबां बर' फोरा माने दोरोङारि हिसाबै ओंख्रि मोजां मोननाय दङ आरो जेरैहाय अनला जों दाउ सबायजों साम' बेबायदिनो मैथाजों ना अमाजों नारजि माने बेफोरखौ बर'फोरा जोबो रैनो माने मोजां मोनो आरोना। ओम बेफोरखौ बोरैहाय सङो होनबाथाय आङो अन जेरै अमाजों अमाजों नारजि बे खौहाय जोङो फाथोखौहाय जोङो गिबियाव जेनेबा फाथोनिफ्रायनो नारजि जायो नङा होमबा ओ गिबियाव जोङो फाथोखौ फोनाय जायो फाथोखौ फोनानै जेब्ला फाथोआ जेनेबा गोरा जायो आरो ना अब्ला बेखौ जोङो दाननानै लाबोनानै जेनेबा बेखौ जोङो दाननानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बिनि मोनफ्रोमबो फिथायखौ माने मोजाङै सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो।
औ औ।
सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव जेब्लासो गोरान रानो खायफा बेखौ ओरैनो मेनानैबो जा नो हायो आरो ना? खायफा मेनानैबो जायो खायसे बिदिनो सिफ्लेनानै बाथोन आरि बिदि जालाबायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ माने गोबाव गोबाव समसिम बेखौ माने ओ सोरबा जलंगा बेफोर मना जेनेबा बेफोराव सोनानै दोनो आरो गोबाव समसिमहालागै ना? जेसेनो गोबाव सम जायो एसेनो माने मो जां जायो होननानै जों मिथियो आरो ना नारजिखौहाय
औ
जेब्ला जोङो बेखौ संगोन अब्ला जों बेखौ माने दैयाव गोबाव समसिमहालागै सोमहाबना दोननाय जायो आरोना।
औ
ओमफाय जोङो बे
औ औ औ
अ बेहाय जोङो अम बेदर होगोमबा बेदरखौ मोजां एवनानै मोनजासे संनानै लाबाय बेनि उनाव ओमफाय बेखौ जों गलाय मोनदे जानो लुफावना होनाय जायो आरोना मोनखानाय नारजिखौबो बेबादिनो जानाय जायो ओमफ्राय जोङो गोदोनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा फोथायबावो जे जायखौ बुङो जोङो नारजि बे नारजिखौ माने जोंहा गोबां नेमखान्थि फोथायनाय द ङ जेरैहाय जोङो गोदान आलासि दुमसि फैब्रा जेरै सिनाय मोननि आलासि बै फैफेरि मानसि फैबाथाय माने जोङो बेफोरबादि मानसिनो माने गिबियावहाय जोङो नारजि संनानै होआ सोमोन्दो नागारलायो नायनो बाजायो फैनो बायो बेफोरखौ फोथायो आरो ना।
औ औ औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माय गो नारजिया जोंजों गोबां एंगार हायै सोमोन्दो दङ। जेरैहाय जोङो मानसि थैनायाव जों नारजिखौ बाहायनाय जायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
जेरैहाय आरो अनलाजों दाउ बेफोरखौबो जोङो माने आथिखालावथ' माने ओ ग्रेन्डार मिसिं माने बेफोर दङ नालाय बिनखाय जोङो गिबियाव माइरंखौ सोमना लागोबाय रुयहाबजासे बिनि उनाव माने सुखांनानै जोङो दैखौ सर' होना माने ग्रेडार मेसिं एबा उवालफोराव दे नाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय जोङो जा जों संगोन बेखौ आथिखाला दाथ' औवा मेवाइ मोनो नालाय औवा मेवाइफोरदोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ बिदिनो माने जोंहा ओ बेफोर ओंख्रि अनला खारैयाबो जेरै जोंनि थाखाय जोबोद एंगारहायै सोमोन्द दङ । जेरै हाबाफोराव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो हाथा खुरनाय ओंखाम जाहोनाय बेफोरबायाददि आरो ना।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बे अनला खारैफोरखौ माबाददिहाय संनाय जायो बेखौ एसे मिनथि गौना नोंथाङा?
औ आं नोंथांनो ओ फोरमायना होननि जोंनि जायगायावदि माबायदि अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो
औ नंगौ माने जायगा लाना जायगा औ जायगा लाना जायगा माने संनायफोरा एसे गोरोबा नालाय।
औ आं नोंथांनो दा ओ अनलाजों दाउजों बेखौ आं एसे फोरमायथिना होनि
दा बुङो बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियावनो अनला संनो थाखाय जोंनो माइरं नां ग्रोगोन
औ नंगौ।
माइरंखौ जोंहा सुनानै लादो जाहाथे बियो रुयो। सुना लाखांनानै दै सर'नाय बायदि बा दैया गसर जानाय बायदि बेखौ मोनसे जायगायाव दोनथ'नांगोन आरो दोनथ'नानै जोंहा गिबियावनो ओ ओ बेदर नांबावगोन बेदरखौबो जोंहा ब्रयलार बेदरफोरजोंबाथाय टेस्टआ एसे खम जागोन। बेनि थाखायनो जोङो न'नि दाउ बा न'आव फिसिनायफोरखौ औ लकेल दाउफोरखौ होनोनांगौ बेखौ साफा खालामनानै बेदर खालामनानै लादो दैयाव दै गुदुङाव सोमनानै गांफोरखौ फुनानै ओ गोदानानै लादो आरो बेखौ गोदानानै लानानै बेखौ संग्रोदो ओ बेखौ थाव एसे होनानै बेदरखौ बिदिनो सामब्राम बान लु बायदिसिना मस्लाखौ होनानै खावसेल' मोनहोनांगौ आरो बे बेदर जाय बेदर लकेल बेदर सङो बेखौ खावसेल' मोनहोनानै ओ बेखौ मोनहोथारनो नाङा आरो ओ खावसेल' मोनहोनानै दोननो नांगौ। ओमफ्राय जेनेबा बेलेग एक्सट्रा ओ सारायाव ओ जोङो दैखौ फुदुंना लानानै ग्लब ग्लब गो होनानै जोङो आखाइजों बे जेनेबा ओ अनला जि खालामगोन माइरं बेखौ दा जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगा यावबो बेबायदिनो देयो बा अन खालामो ग्रेन्डार मेसिन आजिखालि ओ ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबाय। नाथाय गोदोनि गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन बेनिखायनो गोदोनि दिनाव जोंनि थौसि बा उवाल बा दिंखि बेफोराव देनाय जायोमोन आरो नाथाय दानिया गोरलै राहाजोंनो ओ ग्रेन्डार ओंखारबाय ओ गोरलैयावनो दा थाब अन गुन्दैखौ खालामनो हायो बेखौ जोंहा आथुमसे आथुमसे हमनानै दै ग्लब ग्लब फुदुंनायाव फ्रि फ्रि फ्रि ओरै सारनानै होयो आरो सानिफ्राय ओमफ्राय आगसि फारसेजों जोंहा गारबाखौ ओ औ औ। गारबाजों फिदिंना होयो जाहाथे बे अन गुन्दैया गथाखा आरो बेनि थाखाय जोंहा आखि बेजों माने गारबाखौ फिदिंनानै होबाय थायो बेबायदिनो होखांबा थाय ओमफ्राय बे ओ बेयाव जोङो मोनसे गोनांथि जानाय बुस्थुआनो जाहैबाय ओ खारै जोंनो खारैखौ गोनांथिथार जायो खारैया जोंहा बेयो जाहैबाय ओ मुदुफुल बिफां बा थालिर बिफां बा थालिर मुरानि निफ्राय बानायनाय जायो बेखौ खारैखौ । जुदि बेफोरो गैयाबाबो जोंहा सदा बेखौबो होनो हायो आरो।
आथिखालाव बांसिन मानसियानो माने बाजाराव बायनाय सदाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ बेनो बेखौनो बांसिन ओ नुनो मोनो गोदोनि बायदिथ खस्थ खालामनो दानि जुगाव बायो नालाय बेनि थाखायनो आरो गोबां जायगायावनो थालिर बिफांखौबो नुनो मोननाय जानला नो बुंजायो दा गोदोनि दिनाव ओ जोबनो गैयै थालिर बिफां मुरा थायोमोन नालाय बेनि थाखायनो गोदो बेफोरबायदि बाहायामोन। ओ दानि दिनाव नाथाय सदा बायदिसिनाखौनो होयो।
औ माने जोंहा गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने गोबाङैनो माने खारदै बेफोरबादि ओंख्रिखौ बां बांसिन मोजां मोनोमोन आरोना जेरैहाय बिसोरो बहाबा मैहुर खालामनो थाङो बबावबा माबाफोर जिब जुनार बायदिसिना जाग्रा मोनबोदोबाबो माने बांसिन बिसोर माने संनानै जायोमोन आरो ना हानानै सावनानै। नानै मेनानै बेफोरबायदि रुनानै जानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरोना। आरो खारदै बेफोरबादि ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो बिसोरो मानो होनबाथाय ओ आथिखालावथ गोबां जा मैगं गासिबो माने रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनायनि गेजेरजोंसो नङा होमबा बेनि थाखायनो मानो बे बिसोरो बांसिनै बेबायादिखौ जायोमोन आरोना नोंथां। नोंथाङा औ। जेरैहाय बेबायादिनो जेरै अनला जों अनलाखौ माने गावनो बानायनानै जानो हायो बेफोराव माइरं बेबायनि माइरंआवथ जेबो मुलि आरि होनाय जाया रासायनारि। आरो ना गावनो जों बानना जानाय आरो जोंबो जायखौ बुङो फाथोनिफ्राय नारजि बेफोराव माने जों बांद्राय बेबायदि रासायनारि बेफोर मुलिआरि होनायखौ नुनो मोना आरो गोदोनि मानसि फोरा माने बिसोर माने बेबायदिनो मोजां मोननाय ओंख्रि जेनेबा बेफोराव माने बांसिन जों खारदै बेफोरखौनो मोजां मोनोमोन आरो अबेबा बिलोफोराव ना गुरनो थांबाबो बिसोर माने मिथिंगायाव मोननाय जेरै जारि बिलाइ नोरसिं बेफोरजों रुदुमनानै जानायखौ जों मिथि मिथिनो मोनो आरो।
औ औ
बुंनो थाङोब्लाबो माने गोदोनिफ्रायनो बिसोर माने गोबां मस्ला मस्लि बेफोरबायदि बाहायो जिहेथु बिसोरो जेरै सबाइ खारदै ओंख्रिफोर हाइजें बिलाइजों लोगोसे खासिहारा बे गंगार दुन्दिया होनो दुन्दिया बेफोर बाहायोमोन आरोना आथि आथिखालावबोथ बेखौ बेखौ बाहायो अब्लाबो माने गोबां थावसिननो नागिरो बेनि ओंखायनो बिसोर गोबां मस्ला मस्लि बाहायो आरो ना
औ औ
औ नोंथाङा गोदोनि जानाय आरो दानि जानायाव माबाफोर फारागथि नुनो मोनदोंना नोंथां?
आङो गोबां फारागथिखौ बुं बुंनो थाङोबा गोबां फारागथि दङ दानि आरो गोदोनि ओ ओ जानाय लोंनायाव गोबां फारागथि दं बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनाव जोंहा दाउ लोमजायोब्ला ओरैनो लोमजानायाव जोंहा दाउ रोसि आलु ज्रोम होनानै ओ बै बानलु मोनसे बानलु फिसा फिसा दङ बानलु बोददोन होननाय बेजों ओ रोसि दाउ दाउ लकेलखौ रोसि फुदुंनानै लोङोब्लानो औ औ गोदोनि दिनाव बेबायदि जाला लोंनाय बा दावरोसि लोंब्लानो लोमजानाया खारो होनोमोन नाथाय दानि जुगावथ' बे बेफोरबायदि ओ दावरसि बा जाला लोंबानोदि खारगोन बे नङा आरो दा खारला गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरबायदि ओ गोहोआ दंमोन बा खारहोनो हायोमोन आरो ओंख्रिफोरा दा बुंनो थाङोबा दानि ओ जुगाव बा मोनसे बेदर ओंख्रि बा माबा मोनसे ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय मस्ला मस्लिनि गोनांथि जाथारो बेनि थाखायनो गोदोनि बायदि ओ ओ दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनानै गोथाव खालामनो हानाय दानि ओ बोथोराव माने बेफोरबायदि खालामनो हानाय गोहोआ गैला आरो नों
औ
दा नोंथाङाबो ओ बे संनाय बा ओ संनाय जानायनि
बेलायाव नोंथां नोंथांयाबो एसे एनै चेन्सखौ मोनदों जानो हागौ सोलायनायखौ मोनदों
औ नंगौ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां फारागथि दङ आरो ना आथिखालाव गोबां मस मस्ला मस्लि बेफोरदि बाहायो बाजाराव मोननाय सिकेन मस्ला बेदरफोरावबो नाथाय गोदो बेफोरबादिखौ जोङो जेबो बाहायनायखौनो नुनो मोनामोन बिसोर मिथिंगायाव जि मोनो बेफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना
औ नोंथां नंगौ
औ माने बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा जेनेबा गोदोनि आरो दानि जानाय लोंनायनि सायाव ओ फारागथि लाबोयो आरो ना नोंथां
औ ओ नंगौ
ओ बिदिब्ला समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबायना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां